औ
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं दाथ' ओरैनोसो दङ नोंथां।
ए नोंथाङा आंनो दसे सम हगारनो हागोन नामा माने आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना।
औ अ दे होमबालाय नोंथां हायो।
नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
हायो नोंथां हायो।
औ दा आङो नोंथांजों सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जाबाय माने आथिखालनि आरोना आथिखालनि जुगाव सोलोंथाइा बेसे गोबां जिउ खुंनायाव जायगा लायो आरो बेनि हारा बेसेबां बांखो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो होनो हागोन नामा
अ नोंथां आथिखालनि सोलोंथायाइयाव
औ नोंथां
बहुद माने आपग्रेडानो जाहैबाय बिराद माने दावगालांबाय आजिखालि
औ
गोदोनि दिननिफ्राय माने साबसिन दावगालांनो हाबाय। आजिखालि माने बहुद मोजां मोजां टिचारबो ओंखारबाय। फोरोंगिरिबो ओंखारबाय आरो मोजां मोजां सेन्टारफोरबो ओंखारबाय कचिं सेन्टारफोर आजिखालि आरो आथिखालनि मुगाया मा जामुं मुगा नङा होमबा अनलाइन मुगा औ बेफोरजोंनो माने जेखौ रोङा बेफोरखौ बेफोरावनो टाइप खालाम खालाम जोङो माने फरायनो हायो सोलोंनो हायो जेखौ रोङा बेजोंबो आपग्रेड जानो हादों लोगोसे आजिखालि क्लासफ्रा मोजां जायो फरायसालियाव आरो गथ'फ्राबो गोसो होनानै सोलोंलाङो बिनि थाखायनो माने उन्दैफ्राबो सोलोंनानै रोंनानै बुहुत आपग्रेद जाबोबाय आरो आजिखालि आजिखालि बुहुत मोजां मोजां मानसि मानसियानो साख्रि मोजां पजिसनावहाय जब मोननानै दंसै
औ नंगौ नोंथां
बेफोर गासिबो गाव गावनि नाजानाय आरो फोरोंगिरिनि नाजानाय आरो गावनि बिमा बिफानि हेल्प नाजानायावबो बेफोरखौ जाफुंसारदों होननानैबो जों सानजायो
नोंगौ नोंथां आथिखालनि जुगाव जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबाङै दाव दावगानाय नुमारबायना नोंथां जोङो गोदोनि जुगजों जुदि कमपेयार खालामोबा फारागथि खालामोबा गोबाङानो माने दावगाबाय आरोना गोदोनि जुगावथ' बुङोसोमोन सोलोंथाइ गैयाबाबो जायो जायहा बाख्रि दं बेहानो सोलोंथाइ लानायजों समान गोदोनि जुगाव साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो जे एथ'बांबो साख्रि नांथारगौ
औ बिदिजों माबा गैथारामोन गोदो बांसिन आबाद फोर माबा खामानि दामानि मावनो रोंबानो मोनसे गाव गावखौनो गोरों साननानै लानाय मोनसे हुदा दङमोन बाद आथिखालनि जुगाव बिदिजों जेबो माने रुजु जालाना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां गोदोनि जुगावथ' जायहा हा हु दं बेनो माहाजोन दोन सम्फथि दं जायहा सोलोंथाइल' बियो साख्रि मोनफुंजोबा आरो गोदो साख्रि साख्रि लानो साख्रि बाख्रि लानायनि खोथाखौनो जोंनि गोदोनि सुबुंनि मानसिफ्रा सानानोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बयबो सोलोंथाइनि उन उनखार
उन उन खारफाजोबबाय आजिखालि खामला मावनानै जाग्रानि फिसायाबो बुजिनो हाबाय खामला मावग्रायाबो बुजिनो हाबाय खि सोलों नाथाय नङाबालानो जेबो डेभलप जाया आजिखालि माबा मोनसे मावनोबाबो बेंकआव थांनोबाबो माबा मोनसे दखान दखानाव थांनोबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो बेंकआव थांनोबाबो गावनि नाम लिरहैनांगौ जायो एकाउन्ट लिरहैनांगौ जायो बेफोरखौ नोङो सोलोंथाइ गैयाब बला मारै लिरनो रोंनो ना नोंथां औ गोदोहाय बेफोरबायदि रोङोमोनबा दा आरो बिनिफ्राय साबसिन आपग्रेद जाबावगौमोन गोदोहाय सोलोंथाइबो गैया माबा फरायसालिबो गैयामोन बांसिनानो सानखायाबोमोन नालाय ओंखायनो रावबो गोसोबो होखायामोन
औ नंगौ नोंथां
उम
दानि जुगावथ' बिजनेस मावनोबाबो हांखो सिनायनो रोंनाय जाथारनांगौ मानो होनबा हांखो सिनायनो रोङाबा मारै बिजनेस माबा मावगोन आरो सानखान्थिखौ रोंथारनांगोन नङाबा बिनि बिजनेसानो फ्लबसो जागोन औ दावगानायानो नङा
नोंगौ।
बिनिखायनो जोंनो हांखो सिनायनो माने जों सोलोंथाइखौनो लाखानांगोन। हांखोखौ माबोरै सिनायगोन जों सोलोंथाइ लाबासो हांखोखौ सिनायगोन औ। बेनिखायनो माने सोलोंथाइया ओरैबायाद
फ्रायनो औ गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ दानिफ्रायनो बुजायनांगोन। फरायसालियाव थांनो थिनांगोन। मोजां बिजाब फरायनोथिनांगोन जाहाथे देरनानै बिसिना मोनसे फिउचारा मोजां जाहैयो।
नोंगौ नोंथां।
उम।
दाथ' मोनसे मोजां राहा जुदि थांनानै मोन मोजां रा होनोबाथाय सोलोंथाय मानो होनोबा आबादफोर मावोब्लाबो जोङो सिन्था जानांगौ जायो। आबादा मोजाङै जागोनना जाया औ। आबादनि सायाव नायोबाबो बे बेबादि आरो माबा मोनसे फिसा फिसौ बिजनेसबाबो जों बेबायदिनो साननांगौ जायो। बिजनेसा मोजाङै जौगाखांगोन ना खाङा।
औ।
नाथाय जुदि नोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै फुरायो लाफुंजोबोबा नोङो नांगौ बायदि लाखांजोबोब्ला अब्ला नोङो गोबां चान्सनो दं नों साख्रि मोननायनि बिनिखायनो दानि जुगनि सुबुंफ्रा बांसिनानो सोलोंथाइखौनो गोसो होसिनो। गुबुन आलदा औ गुबुन आलदा जुदि जानो लुबैदोंबाबो। बेसोरखौहाय सेकेणड अपसन हिसाबैसो दोनो फार्स्ट अन फन हिसाबैथ' जों बयबो दानिया सोलोंथाइ
सोलोंथाइखौसो प्रायरिटि दोनसै औ।
औ।
ना मा होनो नोंथां?
नोंगौ नोंथां बहुद
बेफोरो औ बेफोरो
जारिमिनखौ नायोबा
औ नंगौ नोंथां बेफोरो जुगनि हिसाबैबो जायो। जेरै गोदोनि जुगावहाय मोजां खाबु गैयामोन सोलोंथाइ लानो थाखाय जायनि थाखाय जायनि थाखाय सुबुंफ्रा सोलोंथाइफोरखौ लाफुंजोबनोबो हायामोन नाथाय दा जेरै गोदोनि जुगावहाय राजानि फिसायाल' सोलोंथाइ लानो मोनो औ औ फोरजानि फिसाफोरा सोलोंथाइ लानो मोना बेफोरबायदि गोबाङानो दंमोन ना नोंथां नाथाय दानि जुगाव बेबायदि राजा जा बेबादि फारागथि गैला आरो
औ बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि थाखाय थाखायसो जोङो बुजिनो मोनबाय खि बिदि फारागथि खालामनाया जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो गावजों गाव दावहा जालायबाय। थागोन गावजों गाव फारागथि होयोबोला बेफोरखौ जों सोलोंथाइनि थाखाय सोलों फेथाइनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनफुंजोबनो हाबाय आरो नोंथां गोदो जुदि सोलोंथाइ थायोमोनब्ला बारा बेबायदि दाङा बाजि दावराव दावसिया एसेबाबो खमगौमोनखोमा सानो बिदि
औ गोदोनि जुगाव गोदोनि जुग बायदिनो आथिखालावबो जुदि सोलोंथाइखौ नेग्लेक्ट खालामोबा जोङो जानो हागौ खौ जेसेबां दासिम दावगादों जेसेबां बिगियानफोर ओंखारदों बिगियानारिफोर आदबनि मुलिफोर ओंखारदों बेफोरबो ओंखाराफोर जानो हागौमोन सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बेफोरो गासिबो ओंखारनो हादों आरो गोदोनि जुगानि बायदि राजायाल' राजा जानो हायो फोरजानि फिसाया फोरजायैनो थाबाय थानांगौ बेबायदि जायोब्लाथ' जोङो गोबां गुबुन हादरनि उनावनो थागौमोन आरो
थागौमोन औ नोंथां आथिखालाव जोंनि इण्डियाबो माने समान समान गुबुन हादरफोरबायदि दावगाफानो हाबाय
नोंगौ नोंथां जुदि गोदोनि बायदिनो थाबाय थायोबा जोङो दावगाखांनायखौनो मोननाय नङामोन जानो हागौ जोङो दिनै बयबो बुजिनो हाबायदि सोलोंथाइयासो मोनसे माने मोजांसिन राहा होननानै बिनिखायनो जोङो बांसिन दावगादों आरोना नोंथां
आजिखालि जों सोलोंथाइ थानायखायसो बिरखं गाथोन गाखोनो हादों
औ नंगौ नों
मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जाय सिम हान्थिनो मोनसे गारि दिहुननो हादों नङाबा गोदोहाय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनो बेसे खस्थ' खस्थ' जायोमोन आरो दा जेरै नोंथाङा लारायदों आं नोंजों लारायहरनो हादों बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि थाखाय ना नोंथां औ बेफोरबायदि सोलोंथाइ नङामोनब्ला जोङो जामुंखौ मोननाय नङामोन आं नोंजों लारायनो हानाय नङामोन नों आंजों लारायनो हानाय नङामोन औ
आरो जोङो माबाफोर मोनसे जुदि नों साननानै नाय नोंथां जुदि जोङो अबेबा फाहामसालियाव थांदों आरो ना आमफ्राय जोङो जुदि मुलिफोर बायदों जुदि नोङो सासे सोलों थाय लानाय सुबुंबा बे मुलिखौ डक्ट'रा मोजाङै हरमारदों ना हरमाराखै ना मिस्टेक जाफ्लांदों नों बेखौ नायनो हागोन नों जुदि नों गाव मिथियाब्लाबो बेखौ गुगोलाव सारच खालामनो थाखाय नोंनाव मोनसे आइडिया फैगोन आरो ना गोसोखांथि फैगोन
आजिखालिथ' नों जामुंआवनो सारच खालामबानो मोनजोबो नालाय औ नोंथां
जुदि जोङो बेबायदि सोलोंथाइ लानाय नङामोनब्ला जोङो बे मुलि खौबो जोङो हरदों डाक्टरा हरदों ओंखायनो जों जानांगौ होननानै सानगौमोन बेयावहाय जोङो जेबो नायबिजिरनाय नङामोन आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों
औ नोंगौ नोंथां माने जों बांसिनानो सोलोंथाइनि थाखायनो डेभलप जासिनबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ
गुबुनफोरबायदि उन जानानै थानाङासै
सोलोंथाइनि थाखायनो दिनै बिसिमाव सफैबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां
नङाबा जोङो बांसिनानो बांसिन सुबुंफ्रानो दाथ' बांसिन सोलोंथाइनि उन उननो खारफागासिनो दं मानोना बयबो सुबुङानो सिरि मोनबायदि साख्रि बाख्रियानो बांसिन माने मेन जिन्स होनना
दा जोङो होमबा बेफोरखौनो नायनानै जोङो मिथिनो हायो हमदांनो हायोखि सोलोंथाइनि हारा बुहुत आपग्रेड जाबाय ना नों
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ होमबा नोंथां समाबो जाबाय नोंजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां दा दोनथलायसै नामा होमबा नोंथां
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्थों दे